औ औ। खोनादों।
औ खोनादों औ बेलासे समनि गोजोन हामलायनो जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ आंनि आंनिफ्रायबो औ आं आंनिफ्रायबो गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय दा जोङो दान्दिसे सावरायगोन आरोना। आं नोंसां आंजों सावरायनो सम होनो हागोन ना।
औ थारैनो थारैनो सम मोनाखैना आं नोंथां नांगौ बायदि सम हागोन औ
दा नोंथाङा मानि बागै होनना बुङोब्ला फिथाइ सामथायाइनि बागैनो जों सावरायनोसै आरोना नोंथां।
औ औ
खोनादोंब्ला औ दा नोंथाङा फिथाइ सामथाइनि बागै एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना अननानै
औ थारैनो दा फिथाइ-साम होननानै बुङोब्लाथ' जोंनो जोंनो सुबुं माहारिनो ओ जानाय लोंनायाथ' गोनांथार नङा होमबा थांनानै थानो थाखाय खोनादोंना दा फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा सुबुं माहारिनो ओ आदारनि अनगायै ओंखाम आरो बायदिसिना गुबुन आदारनि अनगायै फिथाइ सामथाइयाबो मोनसे थांना थानो हानाय मान सुबुं माहारिनि मोनसे बाहागो जायखौ जों जानानै थांनानै थायो नङा होमबा फिथाइ सामथाइ जानानैबोथ' जों थांनानै थानो हायो नङा होमबा औ थिग बेबादिनो जोङो मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ जानायखौ जों नुनो मोनो सुबुं माहारिखौ नङा होमबा एबा जोंनि ओ ओनसोलाव जों फिथाइ सामथाइ गायनाय जानाय बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ-सामथाइखौ लानानै बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां, खोनादोंना?
औ न' औ औ नंगौ।
थारैनो औ दा फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा फिथ फिथाइ-सामथाइनिफ्राय गोबां रोखोमनि भिटामिन मोननो हायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ जोंहा मोजां रोखोमनि फिथाइफोर जायोब्ला जोंहा देहा एबा सावस्रिनि जोबोर मोजां नङा होमबा जोबोर ओ मुलाम्फा जायो नङा होमबा जोंनि देहाफोरा जेरैहाय नारेंखल फिथाइ थाइलिर फिथाइ ओ जेरैहाय दालिम बेथिंहाय दङ थाइजौ आ रैमालि नि ओह बेथिं तरमुस ओ बेथिंजाय दङ जोंनियाव मोननाय जेरैहाय आपोल ख नारें खमला ओ बेथिंजाय दङ नासपथि बेथिंजाय दङ गोबां रोखोमनि फिथाइफोर दङ आं बुंलांजोबनो हाला जेरैहाय दङ सुमफ्राम खुसेर बायदि बायदि मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जोङो जोंनि देहाया जोबोरैनो मोजां थायो नङा होमबा एबा जोंनि देहाया जोबोर मोजां मुलाम, हुखा मोननो हायो नङा होमबा जायनि जाहोनाव बेफोर मोजां मोजां फिथाइ सामथाइयाव जोंहा गोबां रोखोमनि भिटामिन थायो जेरै ए भिटामिन थायो बि भिटामिन थायो सि भिटामिन थायो नङा होमबा थिग बे रोखोमैनो जोङोहा, मोजांनि बेलानि अनगायैबो जोंहा गाज्रि फिथाइ सामथाइखौबो जों नुनो मोनो जेरै नांनायनिख्रुइ बारा जायोब्ला जोंहा जोंनि देहाया देहायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय थिंख्लिं फिथाइखौ जोङो गोखै जाथि एबा गोखै हारिनि फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जोंहा जोंनि देहाया गोबां ओ गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरै थिं थ्रिं जेरै जलफाइ जेरै हाय थेख्रा खुजि जेरैहाय थाइस्रि बायदि बायदि खायसे खायसे फिथाइफोरखौ जायोब्ला जोंहा देहानि जोबोर खहा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय खिसावनाय जानायखौ नुनो मोनो गोबासावनाय जानायखौ नुनो मोनो बायदि दि रोखोमनि बेमार जानाय खौ जोङो बांद्राय जायोबासो होनदों आं नोंथां खोनादोंना बांद्राय जायोबासो बेफोर बेमारा जायो औ थिग बे रोखोमैनो मोजां फिथाइ सामथाइखौ जोङो ओह जोंनि ओनसोलाव, फरायसाफोरनो जानायखौ नुनाय मोनो नङा होमबा जाहोनायखौ जेरैहाय फरायसाफोरखौ ओ फिथाइ सामथाइ जानायखौ नुनो मोनो बेथिंजाय बेरामि सुबुंफोरखौबो जोङो मोजां फिथाइ सामथाइ जेरै आफेल थाइलिर बायदि फिथाइ सामथाइखौ जों जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? दा फिथाइ साम थाइ होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गिबियाव फिथाइ सामथाइखौ जोंहा गायनाय जायो नङा होमबा नआवनो गायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय नायलेंखर बिफां बेथिं खमला बिफां ओ खुसेर ओ खुसेरनि आबाद खम बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनानै जोंङो ओ संसार जालांनायखौ जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ नुबोगासिनो दंङ नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों खोनादों।
बे रोखोमैनो खा गोबां फालांगि मावनानै फिथाइ सामथाइखौ लानानै गोबां फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनदों नंङा होमबा? सुबुं माहारिखौ दा बेनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना फिथाइ सामथाइनि फाला बेफार फालांगि एबा आबाद मावनानै गावसोरनि न'खरखौ सुं थाबोनायखौ जों नुबोगासिनो दङ नङा होमबा एबा संसार जाबोगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा दा फिथाइ सामथाइखौ फिथाइ सामथाइयानो जोंनि सुबुं माहा जिउ राहा होननानैबो आङो मुंखनो हायो आरो एबा जिउ राहानि मोनसे बाहागो होननानैबो आङो मुंखनो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो जोंहा खायसे खायसे फिथाइ सामथाइनि दंफां लाइफांखौ बिफांखौ जोंहा बे जोंनि ओनसोलाव जानायखौ नुनो मोना आरो ना नङा होमबा। दा जेरैहाय आफेल गिबियावनो बुंनो थांङोब्ला जों आफेल दंफांखौनो जोंङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोना आफेल दंफाङा गाहायै गुबैयै काश्मिर एबा अरुणाचल ओनसोलावसो जायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ। दा बे रोखोमैनो जों खायफा खायफा खायफाखौ मोनो जोंनि ओनसोलाव खायफा खायफाखौ मोननो थाङा आरो नङा होमबा दा ओ फिथाइ सामथाइयाबो फिथाइ लाना फिथाइ फिथाइ लाना फिथाइ जोंहा बेसेना आ आलादा आलादा रोखोमनि जायो नंङा होमबा? जेरै बोथोर लाना बोथोर बा बेजोंनो मोनसे आं खोथ दा नोंथांनो बुंबावनो सानदों जों फिथाइ सामथाइखौ बोथोर लाना बोथोरसो मोननो थाङो नङा होमबा बैग्रि फिथाइखौ बोथोराव मेसें बोथोर रावसो जों मोननो थाङो नङा ओमबा जैरैहाय गोजां बोथोर समाव नङा ओमबा बैग्रि फिथाइखौ थाइजौ फिथाइया जेरैहाय जोङो ओ दैज्लां बोथोरावसो थाइजौ फिथाइखौ मोननो हाङो थिग बेबायदिनो बोथोर लाना बोथोरसो फिथाइ सामथाइया थायो नङा ओमबा एबा बोथोर लाना बोथोर फिथाइ सामथाइ थायनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां? औ दा बेखिनिखौनो आं बुंथनानै फोजोबनाय जा बाय आंनि फारसेथिंफ्राय दा नों नोंथाङाबो नोंथांनि फारसे जि हायो फिथाइ सामथाइनि बागै आंनो सावरायनो हागोन ना ओ फोरमायनो औ औ
औ हागोन हागोन दा फिथाइ सामथाइ होनना बुङोब्ला। दा फिथाइ सामथाइया मान सिनि मानेद देहानि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो ओ सुबुंनि माने लोंहोनाय मोनसे मिथिंगायारि मुवा आरोना बियो। फिथाइ-सामथाइया
औ नंगौ औ औ
जाहोनाव मानसिफोरा माने ओ गाहाम सावस्रि मोननो हायो आरोना नोंथां दा आं मोजां थामिन था होनना बुंङोब्ला दा फिथाइ सामथाइयाव गोबां रोखोमनि भिटामिन बा मिनारेल्स। आरो फाइबार थायो आरोना दा बेफोर मानसिनि देहा इ ओ माने बियानखौ आबुं खालामो आरोना दा बेनि गेजेरावनो माखासे। फिथाइ सामथाइ जानायजों बेरामनिफ्राय रैखाथिबो मोननो हायो दा जोङो। आयदायै फिथाइ जाबा सावस्रिया माने गाहाम थायो आरोना दा बेयो हादोरनि बेराम केन्सार आरो डायबेटिस बादि गाज्रि बेरामफोरनि फ्राय देहाखौ रैखा खालामो आरोना। दा माखासे ओ थालिर बा आफेल आंगुर नेमु बा खारजि गोबां रोखोमनि भिटामिन सि आरो ए थायो आरोना बे फोरो। दा बिफोरो मोद दोमनि बेरामखौ माने मो दोमनि बेराम रैखाथि फोरखौ बारायो आरोना दा मा खासे गोदान गोहो दङ दा बेयो देहाखौ माने लेहेम जानो बा आरो। गोदान गोहो जोनोम होयो आरोना। दा बेनिखायनो ओ साफ फ्रोमबो मान सिया माने सानफ्रोमबो एसेब्लाबो फिथाइ सामथाइ जानाया जोबोद गोनांथार आरोना दा फिथाइ सामथाइ दा फिथाइ सामथाइया मानसिनि सावस्रिनि थाखाय मोनसे माने अनगुमै जामुं आरो दा बेयाव गोबां रोख खोमनि माने थायो जाय मोदोमखौ गोख्रों आरो रैखाथि हैयो आरोना
औ औ
खासे ओ भिटामिन थायो फिथाइ साम इयाव दा फिथायाव भिटामिन ए सि आरो भिटामिन, इ गोबां थायो जाय मेव गन आरो बे गुमुरखौ मोजाङै लाखियो आरोना दा माखासे फायबार फायबार होन्ना बुङोब्ला बेयो माने हजम खा खालामनायाव मदद खालामो आद, आरो उदै सावस्रिखौ मोजाङै लाखियो आरोना दा माखासे मिनारेल्स फिथाइ सामथायाव मिनारेल, सो थायो दा पटासियाम आरो आइरन बाय इ मुवाफोरा माने बिलाद, दानायाव आरो प्रेसार थि लाखिनायाव माने हेफाजाब होयो आरोना नोंथां
औ नंगौ औ
माखासे ओ फिथाइ सामथाइफोरनि माने गुबुन गुबुन माने गुबुन गुबुन सुबिदाफोर थायो आरोना दा थालिर हमना ला ओ थालिराव माने गोबां गोहो आरो पटासियाम थायो आरोना दा आफेल आफ फेलावबो बियो हादरखौ मा आर्टखौ मोजां लाखियो आरो बेराम रैखा माने खालामो आरोना दा माखासे खारजि नेबु खारजि माने बे फोराव भिटामिन सि थायो जाय देहानि रैखाथि गोहो बारायो आरोना
औ नंगौ थारैनो
बेखौ ओ फिथाइनि ओ माने आथाम आथाम नोंथाङा खोनाफेरदोंना आथाम होननाय?
औ औ।
औ खोनादों माने ओ बेखौ माने फिथाइनि राजा बुंनाय जायो आरोना माबा थाइजौ थाइजौ थाइजौ खोनादोंबा नोंथाङा? फिथाइनि राजा बुंनाय जायो आरोना। बेयो जोबोद गोथाव आरो गियान गोनां आरोना दा माखासे देहास सावस्रिनि सुबिदाबो थायो नङा होमब्ला नोंथां? दा बेराम होबथानाय ओ दा बेराम होबथानाय होनना बुङोब्ला केन्सार डाइबेटिस आरो हार्ट माने एटेक बादि गाज्रि बेरामफोरखौ होबथायो आरोना। फिथाइ सामथाइफोरा बायदि बायदि फिथाइ सामथाइफोरा माखासे ओ ओ साफ्रोमबो मानसिया माने सानफ्रोमबो फिथाइ जाबा सावस्रिया गोजोन आरो माने गोदान माने जिउ मा गोदान थायो आरोना गोजोनै था
औ औ नंगौ नंगौ थै सैथो
फिथाइ सामथाइखौ सुबुंफोरा बा जोंफोरा जानांगौ आरोना बेखौ जाबासो जोंनि देहा बा साव स्रिया गोजोनै बा मोजाङै थायोबा फिथाइ सामथाइखो जाबा जोंनि ओ खायफा बेराम आजारफोरनिफ्राय जों बारगनोबो हायो आरोना माखासे भिटामिन प्रटिन थायो नङा होमब्ला नों थां बेनिखायनो फिथाइ सामथायाइखौ जानाया ओ फिथाइ सामथाइखौ जानाया जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां दा नोंथाङा एसे बुंबावनो सानदों नामा?
औ बुंबावनोथ औ औ बुंबाव जाग गोन दाब फिथाइ सामथाइखौ जोङो जानायनि अनगायै बो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? जानायनि अनगायैबो जों जों बायदिसिना फोरबो मन्दिर फोरबोफोराव ओ फुजा होनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोल एबा हादोरावनो नङा होमबा? फिथाइ सामथाखौ जोङो इसोरनो ओ फुजा होनानै जों सिबिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबादिनो बे बायदि बायदि रोखोमै जों फिथाइ सामथायाइखौ बाहायनायखौ नुबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां थिग बेफोरनो दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ औ आसा खालामो नों थांखौ आरोबाव इयुनाव लोगो मोनबावगोन होननानै
औ थारैनो थारैनो लोगो औ थारैनो लोगो मोनगोन दे गोजोननाय थाबाय औ गोजोनथों औ दे गोजोनथों।